खोनाबायना? औ
औ खोनादों ना?
औ आं खोनादों।
अ नोंथांजों आं दा बर'फोरनि माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खोमसि फोथायनायनि बागै रायलायनो सान्दों आरोना
औ
औ नोंथाङा रायलायनो हागोन ना आंजों।
औ रायज्लायनो हागोन। नोंथाङा जागायनो हागोन दे।
औ बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खोमसि फोथायनाय बर'फोरनि बेयाव मा गाज्रि बिहोम दं? माने मानिफ्राय दि
बेवहाय आगोलनिफ्रायनो जोङो नुबोदों आरोना गोबां बिदि खोमसि फोथायनायफोर दङ जेराव माने गोबांनि न'खरफोरानो जेनेबा सिलिंखार जालांनायखौबो नुनो मोनदोंमोन आरोना। दा खोमसि फोथायनाय बायदिसिना बिदि अजा दायना बा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बुंदोंमोन आरोना होनाय आगोलनि समाव जोंफोरा अब्ला बेफोरखौनो लानानै जों फोरा बिदि गोबां दावराव दावसि आगोलनि समाव जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन आरो। दा एसे खमायबाय खमायबायबाबो गोबां बिदि हाबसोनाय गामिफोराव बेफोरबायदिया खोमसि फोथायनायफोरखौ जों दाबो बिदि गोबां नुनो मोनो आरो इनिफ्राय बेवहाय गोबां खहा दङ जोंफोरहा गोबां गिनाय दङ। ओ आरो लाखोमानाय गोबां बाथ्रा दङ आरो गोबाङानो दा खोमसि फोथायनायखौ फो थायो आरो गोबाङानो ओ सायाव गोबाङानो फोथाया बादि देखायोब्लाबो बे मोनसे ओ सिंनि खोथा बायदि जायो आरो गोबाङानो फोथायो आरो खायफाबा फोथाया बिदि आरो। बेनिफ्राय दा नोंथाङा मा बुंनो सायो सानो बे खोमसि फोथायनायनि सायाव नोंथांनि बिबुंथिखौ लाखिजागोन।
नुनायावथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो खोमसि फोथायनाय दं बेयो सैथो।
उम
बिदिनो खोमसि फोथायनानै गुबुननि खोथाखौ माने खो नङि खोथाफोरखौनो नंखाय खोथाफोरखौनो माने गुबुननि सायाव एरना होलायनानै बिदिनो सन्देह खालामलायनानै जोंनि बर'फोरा गोबां दावराव दावसि जायो गोदोनिफ्रायनो। बुलाय सुलाय बिदिनो माने गामि सिङाव गोदोसोना थानाय जायो माने दाबो खायसे खाय
दा जों बे खोमसि फोथायनायखौ माने होखारनो थाखाय जों मा खालामनांगोन जों बर'फोरा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ थारैनो जोङो नुबोदों आरोना गोदोनि समनिफायनो बिदि खोमसि फोथायनाया माबादि ओ जाहोन जाबोदों ओनसोलाव गोबांनि न'खरानो सिलिंखार जाबोदों खायफाखौ नायनो बानानैनो अजा दायना होननानै लगायना होयो। सोरबायायाना बिदि गोबां जाबोदों आरो मोन फ्रोम मोनफ्रोम गामियावनो बिदि जोङो खोथा खोनाबोनो मोनो आरोना आगोलनि समाव गोबाङै दाबो खोन्थायो गोबाङानो जे आमुग गामियाव बिदि बिदिमोन बिथांमोनखौ बिदि खालामनाय जादों आरो ना गामिनि मानसिफोरा सोरबाबा बिदि सेन्देल आलायगोन सोरबाबा बुथारगोन बिदि गोबां जाबोबाय माने बिदि खोमसि फोथायनायनि जाहोनाव अब्ला माबायदि बेफोरखौ बोखारनो हागोन होननाय मोनसे सोंथियासो गिदिर जाबाय आरोना बेखौ जोङो दानि जुगाजों लोगोसे एसे थाबायफानो सोलोंनांगोन। दा मआ एसेबां जेनेबा ओ गुबुनफोरा जौगाबाय जों बहा बेफोरबायदि गामि सिङाव थानानै खोमसि फोथायनाय बेफोराव जोंहा माने गोबां गोलैसोना थालाङो आरो जिउआव आगबारिनो हाया बेखौ आं सानो आरो नायनांगौ आरो गुबुनफोरा माबादि सोलिदों बबेथिं मा जादों जायाखै बेखौबो एसे मेगन फुवारनानै नायोब्ला जों एसे हमदां हायो आरो जुदि जोङो जोंखौनो ल' मोन्थिगौ जोंनि अनगालाय सोर मिथिबावगोन जोंनिया आगोलनिफ्राय बेफोरबायदिनो सोलिबोदों आरो बिदिनो जों सोलिबाय थागोन जोंनि थाखाय बेफोरनो गिदिर होननानै सानोब्ला जोंफोर माने बेवहायनो मा बुंगोन बेखौ थालांबाय थागोन आरो ना ओं गोजोमना थागोन आरो बिदि जायो आरो। फ्राय नोंथाङा मा सानो माबायदि बे खोमसि फोथायनायफोरखौ जोङो नागारनो हागोन होननानै
आंनि बादिब्ला बे खोमसि फोथायनायखौथ मेक्सिमाम गारनोनो हाया बि खौ गारनो थाखाय जोङो गथ'फोरखौ माने मोजां सिकुल फरायसालिफोराव एगार हरनांगोन। मोजां माने गोजौ फारसे सोलोंथाय लाहोनो हानांगोन बिदि सोलोंथाय मोनबाथाय माने खोमसि फोथायनाया गैया जालांगोन आरो लासैनो माने जेसेनो गोजौ फारसे दावगानो हागोन एसेबांनो माने खोमसि फोथायनाया खम जाबो गोन जोंनि ओन्सोलाव फरायनायफोरजों माने दावगालांनो हागोन आरो बिदिनो। मिथिं दावथिं खोना सं खोनासं इदिनो गेदेर फोरनि बोसोन लायै लायै जों माने फोजोबस्रांनो हायो आरो बिदि इयुन जोलैजों।
जोबोर मोजां खोथा बुंदों नोंथाङा जोङो खोमसि फोथायनायखौ बेफोरबादि जेनेबा खमायनो माबा बेफोरबादि फोजोबनो थाखाय जोंनो सोलोंथाया बिराद मोनसे ओ गोग्गोम बिहोमा हो गोन आरोना गथफोरखो ओ जोङो सोलोंहोनो हायोब्ला मोजां फरायनायाव बिथांमोना सोलोंगोन गोबां गुबुन गुबुन मानसि लोगो मोनगोन फरायनायाव गोजौ सोलोंथाय लायोब्ला जोंफोरहा बेफोरबादि ओ सिनायनो हानाय मोजां गाज्रि सोलिदों सोलियाखै गोबां खोथा मिथिनो मोनो नालाय मिथिं दावथिं गागोन बेफोरबायदा बिथांमोना ओ मिथियै बाथ्राखौ मोथिनो मोनगोन मेगन खेवगोन आरो
औ बेयो सैथो।
बेखौनो बुंदों औ।
औ।
फोरमायजायो नोंथाङा आरोबाव। ओ जेनेबा माबायदि खोमसि फोथायनायफोर दङ बेनि सो मोन्दै मानसिफोरा मा फोथायो फोथाया
खोमसि फोथायनायनि मेन माने जाहोनानो जाबाय सन्देह'। नङा होमबा सन्देह' सान्नानै थ मानसिखौ माने बिदि नोंथारगौ बिदि मोनसे सान्नानै मानसिखौ खैफोदाव खोलैनो मानसिफोरा नाजायो आरो आरो इदिनो माने सान्नायजोंनो मानसिया इदिनो बियो माने नोङि मानसिखौनो आरो खायसे खायसे मेगन सानानै माने नोंथारि मानसिखौनो बियो दायना अजा बिदि बायदिसिना बुंनानै माने मानसिफोरनि गोसोआव फोस्राव फोस्राव होनानै माने खोमसि फोथायनाय लाबोयो आरोना। बि सासे मानसिनि माने सासे मानसिखौ बिदिनो बिखौ साजायनानै बुथारनाय रखम जायो। खोमसि फोथायनायजोंनो मिथिया असिया मालायनि खोमाजों खोनानायनैनो। बेफोर खौनो खोमसि फोथायनाय बुंनाय जायो आंनि बायदिब्ला।
ओउ थार बे खोथाया। जों खोमसि फोथायनाय होनोब्ला बेनो नोंथाङा बुंदों नंगौखौनो बुंदों आंनि बादिब्लाबो जोङो ओ खोमसि फोथायनाय माया मा सोरबाया माबा मोनसे साननानै खाय सेया नायनो बानानैबो ओ सोरनिबा रोंनाय खौ नुनानैबो बाथ्रा एरना होयो बिदिनो बेनि खुगा बिनि खुगा फोला लायनाय सोलियो आरोना फोलालायनाय सोलियोना बेखौ बेखौनो जोङो सानब्रे होयो बिथि बायदि नंमारगौ फोथाय होनो नाजायो आरो ना नं
औ
नंखायै फोथायहो नाजानानैनो जोंफोरो ओ जेनेबा बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायाव आगान सुरलाङो आरो बेखौ आ दे ओमफाय नोंथाङा मिथिनाय माबा मोनसे बिदि खोमसि फोथायनायफोर दङो नामा जेनेबा बेखौ जाबा बिदि बा ओ बैयाव थांबा बेफो फोरबायदा फोरमायसागोन नोंथाङा।
खोमसि फोथायनाय होनोब्ला माने फोथायनाय होनोब्ला माने हिनजाव गोदानफोर नायनो थांबा मानसिफोर गोथै सावनाय नुबाथाय माने हिन्जाव गोदान लायनो मोना बेफोरदिखौ खोनायो आरो गोबां आरो अबावबा मिथिं दावथिं जेनेबा आलासि इफोरदि जाहैबा मावजिफोर बारथेना होबाथाय बि खामानिया जाफुंला बेयाव थाङैया गाहामसै इफोरदिखौ बांसिन खोनानाय मोनो मिथिना मोनो। बिदिनो बायदिसिना गथ'मोन नैनि हिनजावफोरखौ माने लामायाव नुबा अबेबा थांनो ओंखारनायाव बे खामानि खामानिया जाफुंला बेफोरदि जोंनि बर' माहारियाव फोथायो आरो मानसिफोरा गोबाङानो। नोंथांनि बायदिब्ला?
औ बेवहाय माने गोबां मुगैलायनायखौ नुनो मोनो आरो ना। खोमसि फोथायनायाव बे बेफोरबायदि मावजि बाथेबा जोङो थाङैआनो हामसिगोन ओ बेफोरबाय दा बिदि ओ बहाबा थांनो गोनाङाव बेफोरबादि नुयोब्ला नखरफोरावबो जेनेबा जिबौफोर फैयोबा मा फैयोबा गोबां मानसिफोरा फोथायनाय थायो आरो। आमुखसो जासिगोन माबासो जासि गोन बेफोरबायदि साननायावनो साननायावनो जाफ्लाङोबो आरो गोबांआनो। माने गावबा गावनो साननानैनो माने माबा मावनांगौ माबा मावफ्लाङो आरो बिथांमोना। एनिफ्रायथ आरो समाजाव दङ आरो बायदिसिना रोखोमनि ओ बेफोरबायदि खोमसि फोथायनाय। ओ हिन्जावसाफोरनि खानायफोरखौबो लानानै गोबां फोथायनाय दङ आरो ना। मानसि फ्रा ओइ हिन्जाव नायनो थांब्लाबो बायदिसिना माने खोमसि फोथायनायफोर नुनो मोनो आरो बै ओ मा होनो हौवा थैजानाय हौवा थैजानाय हिनजाव औ जों लामा सामा नुबोला ओ बेफोरबायदि खुजाद ट्राखौसो नुबाय। बेफोरबायदि माने बिथांमोना गोबां सैसोनो गोनां जायो आरो। होनजानानै बेनोसै।
नोंथांजों रायलायनो मोना जोबोद गोजोननाय जाबाय आरो माने बरनि खोमसि फोथायनायनि बागै मिथिनो मोननानै गोसोआव गोजोननाय मोनबाय। बिदिब्ला जों दिनैनि सावरायमेलखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै।
फोजोबजागोन गोजोननाय थाबाय।
थेंक इउ